खोनादोंना नोंथां।
हेलौ' औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ दायो नोंथाङा फ्रियैनो दंथयोना ना नोंथां।
औ दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ बे आयदायानो जाहैबाय। जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि बा जोङो मा माखौ बांसिनहै जानाय जायो बिनि सायाव एसे सावरायदोनि बिदिब्ला नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला आंनो जागायग्रोसै।
औ जागायदो नोंथां।
दा जोंना बर'फोरनि ओंख्रि होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ जोंना मुदां खा मुंदांखा जेरैहाय दङ जोंना। अनला दाउ बा सबाइजों दाउजों आरो नङाबा जोंना साम'। सबाय बा एम्फौ बा नाफाम नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां दं दं।
औ आरो लोगोसे जोंना दंबावो हाग्राफोरनि बे जोंना अर्गेनिक ओ हाग्राफोराव नागेरहैबानो मोननाय जेहिथु बायनाङा ओ जोंनि बयनिबो न'खर न'खरावहाय जोङो एसे ओंखारब्लानो मोनो जायखौहाय जोङो होननानै बुङो। मानि मुनि बा खिफि बेंन्दों बा जोंना ओरै सिब्रुनो अलदर नो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंना मैंगंफोरखौहाय। जोङो बांसिनैहाय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोयो आरो दा बे आलासि दोमसि फैबाथ' जोंना बांसिनानो सबायजों दाउजों खौनो जाहोखायो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। दा बे सबायजों दाउजोंहै ओंख्रिखौहाय नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै नोंथा थां।
औ नोंथां ओ बेथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नालाय ओ बेखौ जों माने न'खराव सोरबा आलासि फैब्ला बेखौ जोङो माने संनानै जानाय जायो।
औ औ औ दा नोंथाङा बे सबाइजों दाउ जों ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो बेखौ आंनो एदसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आंनि मोनथिनायाव आं सबायजों दाउजों ओंख्रि संनायखो नोंथांनो फोरमायनो होननानै आ खाव लाबाय ओ गिबियावनो जों ओ सबायखौ ओ एवनानै लाग्रोनाय जायो। आथिखालाव नुनो मोननाय बायदिब्ला औ ओ एवनानै ओ बेख खौ जोङो ओ हुख्रेमना लायो ओ ओ जोंनि थिं ओ बेखौ जों ओ खामफ्लाय ओ जेराव मानसि जरायगा खामफ्लाय ओ बेखौ जों मोनसे औ ओ मोनसे बासनजो ओ लथा बा ओ बोखा जायगा जायगा बथलजोंबो हुख्रेमनाय नुयो ओ बेखौ जों हुख्रेमनान ला ग्रोयो ओ हुख्रेमखांनाया जेब्ला जायो अब्ला बेखौ जोङो उरालाव
औ नोंगौ।
औ उरालाव खुनानै लायो ओ उरालाव खुनानै लाखांनानै ओ बे बेखौ दै गुदुङाव जोङो सु सबायखौ खुनाया जेब्ला जायो बेखौ जों मोजाङै सुनानै दै गुदुङावहाय ओ होनानै रुग्रोयो आरो नोंथां औ। ओ बेबायदिनो औ ओ दाउजों संब्लाथ' जों गिबियावनो दाउखोसो एवग्रोना लाग्रोनांगो नोंथां। ओ बेवहाय आंना थालांदों औ औ नोंथां बेखौ दाउखौ जों मोजाङै बासिना लानानै दाउ खौ जोङो एसे दै होस्रो होस्रो बेबायदिनो जिखिनि मस्ला नांगो ओ बेखौ जों होय होय एवस्रोनाय जायो। एवस्रोनानै ओ बेवहाय औ नों थां ओ बेवहाय माने ओ दाउ एवनाया जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जोङो हायनानै दोनग्रोयो। ओ बेनि उनाव जों सबायखौ रुयो। सबायखौबो बेबायदिनो जोङो रुबाय थानानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जों खारदै होनाय खौ नुनो मोनो। अ औ बे बेबायदिनो खारदै होनानै जेब्ला सबाया रुयो अब्लाथाय जोङो ओ बेबायदिनो ओ पाग्लास मारिनानै जेरै सागं ओ बेखौ माबानानै सबाय खौ गुरैखौ ओ गो गलि होनानै लानाय जायो। अ नों थां औ बेबायदिनो गलि होनानै लानानै जेब्ला सबाया सबायखौ नाफ्लेखाङो अब्ला थाय जोङो दाउ बेदर एवनानै दोननायखौ होयो होनानै बेबायदिनो मोजाङै गोदौ होना लायो। बेजों लोगोसेनो जों हाइजें ओ बा इदिनो गंगार दुन्दिया ओ बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो। आथिखालावथ' जों ओ गोबां ओ बेबायदिनो जों सबाय ओंख्रि संनायावबो सोलायनाय नुनो मोनबोदों।
औ
औ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव माने समनि आंखालावहाय ओ बांसिन आइजोफोरखौनो दानिया जों प्रेसार कुकारावसो होनानै रुइहोना लानायखौ नुनो मोनो आरो।
ओ
औ
गोदोनि दिनावहायथ' बिदि दानि बायदि गेसफोरजों संनाय बा खुखा खार फोरजों संनाय बिदिथ' गैयामोन जाहैबाय। बयबो जों बर' आइजो फोराहाय बन दाननानै लायनानै जोङो बेफोरजोंसो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा होनो जे बे जोंनि गेसाव संनाय जों अराव संनायजोंहाय एसे फारागथि दङ होननानै बुङो आरो। बे गोदोनि संनाय जिहेतु जोङो अराव स सङो बियो बांसिनैहाय गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो। दा मानि थाखाय गोथावसि जायो बिनि जाहोनाबो बेखौनो होनो जे ओ जोंनाथ' गेसावहाय नोङो अरल' दोहो दोहो अरल' जोंनाय जायो। आरो जोंना ओ अरफोराव सङोबा नोङो अरखिखौबो होनानैहाय बेजोंहाय लासै यैनो दिमि दिमियैहाय सिंनिफाय मोनखोथारबोनाय बायदि संनाय रोखोम जायो आरो। बिनि थाखायनो बिसोरो बुङो खि गोदोहाय अरजों संनाया बांसिनैहाय गोथावसिन जायोमोन होननानैहाय जों बिसोरनिफ्राइ खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो नोंथां औ।
आरो जोंना गोबां रोखोमनि आरोबाव ओ मुंदांखा ओंख्रिफोर दंबावो। बा बाथोन जेरैहाय जोंना नाफाम बाथोन बेबोथ' जोंनि मोनसे बर'नि मुंदांखा बाथोन जाहैबाय। जायखौहाय बयबो मिथियो खि बर'फ्रा बेखौहाय जायो होन्नानैहाय। दा नैबे ना फामखौहाय माबोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांनो एदसे सुंद'यै खिन्थालांनि बिदिब्ला नोंथां। जोंनि ओनसोलजोंहाय माबोरै बानायो जे गुबुन जायगानाय जायगा नालाय बानायनायफ्राबो दा जोंनिथि थिंजायहाय माबोरै बानायो आं बेखौ खिन्थालांसै आरो। दा जोंना गिबियावनो नाफाम बानायनोबाथ' नाखौथ' नांग्रोखागोन। जोङो नाफोरखौहाय हाथायनिफ्राय बा बिलोनिफ्राय हमनानै लाबोनानै जोङो बिखौ मोजांथारैनो गिबियाव सायनानै बा सुनानै लाग्रोयो आरो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सान्द्रिफोरावहाय फोराननाय जायो आ आरो। सानदुङाव बा अरावहाय जोङो बेखौ गोरान फोरानग्रोनानै लानसिगोन आरो। आरो जोङो बेखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ देनो थाखाय रेडि खालामसिगोन आरो। दा बे देनायावहाय जोंना ओं होफायो जायो बाय जेरै जोंना दङ' पासप'नि देन्था। ओ जेनाखि जोङो बे जोंनि गामि गा खाथि खालाफ्रावनो मोनलाजोबो थास' गो सोम गोसोम थास'नि देन्थाखौहाय जोङो हानानै लाबोनानै बेजों लोगोसे ना आरोबाव सामब्राम गुफुर होनानैहाय बिसोर मोनथामखौ ज' खालामनानै उवालावहाय देनानै दोनो आरो। दा बे देखाङोब्ला
औ नोंथां।
ओ बथ'लफोरनि थेमायाव बा औवानि हासुंफोरावहाय सोनानै दोनसिगोन आरो। दा बेखौ सोनायाब बो जोंना आदब दङ' ओ बेखौहाय सोखांनानै जोङो बिनि सायावहाय थालेर बिलाइ होनानैहाय आरोबाव जोङो बेयाव हालदै होनानैसो बिनि मुख्राफोरखौ जोङो मा माथेनाय जायो आरो। जाहाथे बौहाय ओ बार हाबनो मोना बा एमफौफोर बिदै दैया बिनि थाखाय जोङो बिखौ मोज जां थारैहाय ओ अ गुदुंफोरखौ बा थेमाफोरखौहाय माथेनांगौ जायो आरो नोंथां। दा बिनि दानसे बा दाननैनि उनावहायनो बियो जानो थाखाय रेडि जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथाङा जे दा बुं बोनाय ओ नाफाम औ दे बुं नोंथां।
नोंथाङानो बुं दे माबा बुंनो गोसो जादोंना नोंथाङा।
औ नों ओ औ औ नोंथाङा ओ दा जे मख'बो बुंबोबाय दं ना फामदेनाय ओ बेवहाय नों थाङा आथिखालाव मायोबा सोलायनायफोर नुबोदों नामा नोंथांनि नोजोरावहाय? नों
अ औ औ। दा जोङो ओ सोलायनायखौथ' बुंनो हायो। ओ जिहेथु जोंनि दा थाउन थाउन इरियाफोरावहाय जोङो बे नाफामखौहाय उवालाव देनायनि सोलायै ओ जे ग्रेइन्डार बा जोंनि मेसिन कारेन्टनि मिचिन बेफोरावहाय जोङो देनायखौन बांसिन नुनो मोनसै आरो आजिखालि। जोंनि गामि ओनसोलजोंथ' बिदि सोलायनायखौ नुवाखै। नाथायबा ओरै थाउन थाउन एरिया फ्रावथ' बिदि उवाल बा गायहेनखौ मोननो थाङा नालाय। थ' बिसोरो मा खालामो बे ग्रेन्डारफोरावहाय बे नाफामखौहाय ओ उनो बा देग्लिनायखौ जोङो नुयो मोनो आरो नोंथां।
अ नोंथां। आ नों थांनिफ्राय औ नाफामनि नाफाम देनायनि आदबनि सोमोन्दै मोन्थिनो मोननानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय।
दा नोंथाङाबो माबाफोर मोननैसो ओ ओंथि नोंसिनि ओनसोलजोंहाय माखौ बांसिन जायो बेखौ बुं बुंनो हागोन नोंथाङाबो।
औ ओरैनोथ' ओ जोंनिथिं उम दा औवा मेवाइनि ओ सिजोन नालाय दै ज्लां बोथोरावहाय औवा मेवाय जायो। ओ ओरैनोथ' बर' फ्रा औवा मेवाइखौ माने मोजां मोनखाग्रा। ओ बेबायदिनो औवा औ औवा मेवाइजों अनलाजों दाउ माने ओंख्रिखौ मख'नो नांगोन ओ मा औ औ। उम बेबायदिनो जोङो मेवाइ औवा मेवाइ अनला बेबायदिनो दाउ होनानैबो जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो गुबुन नखराव संनाय बायदि बा गुबुन ओनसोलाव संनाय बायदिनो बेदनो जोंनि ओनसोलावबो बेखौ गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो बर' न'खराव। ओ अनलायाथ' जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि नालाय। उम बेबायदिनो जों अनला स संनो थाखाय गिबियावनो ओ बेबायदनो अनखौ ने
औ
ओ सुनानै रुइहोनानै लाग्रोनानै बेखौ बा दिंखि बा उलाराव देनाय नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसेनो ओ मेवाइखो जों औवा बागाननिफ्राय बेबायदिनो औवा बुरखानि मेवाइखो जोंनिथिं बांस सिन जानाय नुयो आरो।
औ बेबायदि औ बेबायदि आंनि मोन्थिनायाव औवा औ औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय। नङा होनबा? जोङो बे दसे समनि गेजेरावनो बे जानाय लोंनायनि गोबां आयदाफोरखौ जोङो सावरायलायबाय। नोंथांजों आङो बेखौ दसे सम'नि गेजेराव सावरायलायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ नोंथां आंबो बेबादनो नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों नोंथां। औ।